खुलुमबाय नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो बे समाव फ्रि दंफैथ'योना नोंथां
औ औ दङ नोंथां
अ नोंथांजों बैसागुनि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओं होमबा दायो आं नोंथाङा सोंनोसै
औ सों दे नोंथां
नों नोंथां बैसागुआव जों मा मा खालामो?
नोंथां जोंहाथ' बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जोंनिनो बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
ओ जोंहा बैसागुआव गिबियावनो मोसौ थुखैयो मोसौ थु नानै जों बैसागुआव ओह बैसागुआव मोस यो रंजायो बाजायो बयबो बोराय बुरै सेंग्रा बोराइ बेंथ' बयबो गामिनि ज' ज' जानानै जों बैसागुयाव मोसायो मु जा मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुआव जोंनिनो बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बैसागु होनोब्ला जोंहा जोंनि गामिफ्राव बैसागुखौ जोङो गाजा गो गोमजायै फालियो मानोना जोंङो जोंङो गामिनि गेदेरफोरखौ बयखौबो सनमान होयो गामिनि गेदेरफोरा जों उन्दैफोरखौबो सनमान होयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ बर'निनो आंगो आगु फोरबोआनो होननानै बुङोब्ला जों बैसाग गुखौ मोजाङै मोजां रंजानानै बाजानानै फालियो फालियो जोंङो बैसाग गुखौ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बैसागुआ गोदो गोदाय आजै आजौ जौ मोननि समनिफ्रायनो बैसागुखौ जोंङो फालिबोदों। दा नोंथांमोननि गामियाव बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां
बैसागुआ मोनसे बर'नि फोरबो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बैसागुआव जों मोसौ थुखैयो नोंथां आरो बैसागुआ जोंनिनो मोनसे गेदेर फोरबो बर'फोर रनि नङाबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ बैसागुआव बिदिनो मैगं थाइगं गोखा गोखै गोखा गोखै बुथुमनानै जायो। नङा होमबा नोंथां औ आरो बैसागु एक थारिकनिफ्रायथ' मन्दिराव हाबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा ओमफ्राय बैसागु दुइ थारिखनिफ्रायथ' मोसानो बयबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ओंखारो नङा होमबा नोंथां। थां
औ नंगौ अ दाथ' बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा जोंहा बैसागुखौ गामियाव गासे मा होनो बैसाग दाननि एप्रिलनि से थारिख बैसाग दाननि से थारिख खालि फालियो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा जोंहा बुङोब्ला बैसागुआ जोंनो बयबो रंजा बाजायै फालियो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां